हेलौ
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोन?
औ नोंथाङा एसे सम होनो हायोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जेरै ओ मागो दमासिखौ माबायदि फालिनाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
उम मागो दमासि होनोब्लाथाय बेबो मोनसे बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै फोरबो नङा होमबा जायखौ जोङो औ पुस दाननि जोबथा खालारनिफ्राय फालिनाय जायो।
औ
औ जोङो पुस दाननि ओ सान से बा साननै सिगांहाय जोङो
औ
बेलागुर बानायनाय जायो आरो नोंथां। ज बे फोरबोखौहाय जोङो जेब्ला माइ आरि हाखाङो अब्लाहाय जोङो फालिनाय जायो।
औ
जोङो बेलागुरखौ गन सोरगिदिं गन गायनाय जायो आरो औवा
औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो बिजौआवहाय बे औवाखौहाय जमा खाथुमनाय जायो आरो खर'खौहाय बेनि सिङावहाय जोङो बे माइ हाखांनाय दुब्लिनि नारा थायो ना बे नाराखौहाय जोङो हानानै लाबोनानैहाय बे औवानि सिङावहाय सोनाय जायो आरो आरो बेनि उनावहाय जेब्ला बे बेलागुरु सिङावहाय नाराखौहाय सोजोबगोन अब्ला जोङो बेनि सायावहाय थालेर बिलाइ गोरान फोरखौहाय होनाय जायो आरो जाहाथे बे औवा फोरखौ नुवा बेनि थाखाय
औ
आरो बेनि उनावहाय जोङो बेलागुरुआ लुखांनायनि उनावहाय पुस दाननि ओ साननै सिगाङाव अ औ साननै सिगाङावहाय जोङो ओ लावखार ओंखाम जानाय जे जायो बे लावखार ओंखाम जाखांनायनि अखानायैहाय जोङो फुङावनो बे बेलागुरुखौ दुगैस्रां लोबस्रां दाउखा नुयियावनो सावनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जों बेखौ उम जोङो बेनि अरखौ सायोब्लाथाय देहानि बेराम आजार सानाय सुनाय बेफोरखौ गासिखौबो हामो होननानै बा जोंनियाव जाया होननानै हाय जोङो ओ बे अरखौहाय सायनाय जायो आरो फोथायनानैहाय
औ नंगौ
औ बेबादिनो जोङा फुस दाननि जोबथाखागार खालि बेलागुर सावनाय फोरबोआ जोंहा जोबो आरो बेनि उनावहाय जोङो मागो दाननि से खालार खालिहाय जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां बयबो बेबादिनो ओ फिथा सौरायहाय जायो आरो जोङो मागोआव फिथा देनाय जायो जेरैहाय जोङो ओ एन्थाब फिथा फिथा लावदुम थावनि सिथाव आरोहाय हासुं फिथा बेबादिनो सिबिंनि लारु मिथाइ गुरनि लारु नालेंखरनि लारु बेफोरबायदि बायदिसिना फिथाफोरखौहाय जों देयो आरो बेफोरखौ देनो थाखायहाय जोंनो औ माइब्रा माइरंनि बा माथा माइरंनि बेफोर बादिहाय फिथाइफोरखौ देयो आरो जों नोंथां बेबादिनो बेफोरखौ जोंना मागो दमासियाव आलासि जालाय लायो नालाय बेबादिनो जोङो औ बेबादिनो जोङो आलासि जालायो आरो नोंथां मागो दमासियाव बेबादिनो आरो जोंहा ओ मागोआवहाय बेबादिनो ना बेदर बेबादिनो बायदिसिना दाउ हांसो बेफोरबायदि बेदरफोरखौहाय जोङो जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेबादिनो जोङो मागो दमासिखौहाय फालिनाय जायो आरो गाजा गोमजायै जोंना मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो फोरबोखौनो जोङो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानैसो खुंनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथा
ओ दैज्लां बोथोरनि आबादखौहाय ओ हाखांनानै न'आव लाबोखांनायनि उनावहाय जोङो बे फोरबोखौहाय खुङो नालाय बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोर बोथोरनि मोननाय आबादनि फसलजों बा फिथाइजों जोङो बे फोरबोखौहाय जानानैहाय खुंनाय जायो आरो नोंथां बेबादिनो जोंनाव बर'फोरनि मोनफ्रोमबो फोरबोआनो जोंहा आबादजों सोमोन्दो गोनां होननानै जोङो मिथियो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथा
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदिहाय खुंनाय जायो मागो दमासिखौहाय नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना नोंथां
औ हागोन जेरै जोङो ओ जानुवारिनि जोबथा खालार खालि जोंना जेरै ओ पुसदानाव जोङो ओ मागो दमासि जायो आरो जेरै जोंना ओ दैज्लां समाव जेरै ओ आबादफोरखौ जोङो गायनानै हाखांनानै बे जोंना जिरायनाय सम जायो नालाय नोंथां बे समाव जोङो मागो दमासि जाहैयो आरो जोंना मेंनानै जेरै जोङो फिथा सौराइ जाहैलायनाय सम जाहैयो आरो नोंथां जेरै जों आबाद फोथाराव आबाद मावनानै औ बेनि उनावहाय जेरै जोंना औ गिबियावनो ओ भेलाग्रु बेखौ जोङो ओ जेरै जोंना ओ नारा थोलि जाना थायोना बेखौ जोङो ओ जेरै जोंना पुस दान मोनफैयैनि सिगांनो जों बेफोरखौ हाखाना दोनो आरो जेरै जोंना मागो दमासियाव जोङो भेलाग्रु बानायनांगौ होनना जों बेखौ ओ नाराखौ बुथुमखानानै दोनो आरो नों थां बे समावथ' गोजां बोथोर जाहैयो नालाय नोंथां जेरै मागो दमासि समाव ओ बेनिखायनो जोङो बे नाराखौ बुथ बुथुमखानाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ औवा ओ बेखौ दाननानै जोङो ओ जमा खाज्रायनानै बिनि सिङाव सोनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय बिनि सायाव जेरै जोङो थालिर बिलाइ गोरानफोरखौ होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो थोरिनि न' बेखौबो लुनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला बेयाव जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो नालाय बेनिखायनो थोरिनि न' लुनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो औ बेनि उनावहाय जोङो जेरै ओ पुस ओ दान मोनफैयो अब्ला जोङो ओ जेरै बेखौ सावनो थाखाय गिबियावनो जोङो फुङावनो सिखारग्रोनाय जायो आरो नोंथां ओ जेरै जोंना दुगै लोबै फुङावनो सिखारनांगौ मानो होनोब्ला जेरै दाउखा नुयै यावनो सिखारनांगौ नङाब्ला देनां थैनानै उजियो ओ थैनाय थैयोब्ला अब्ला दावखा जायो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ फोथायनानै जोङो फुङावनो दुगै लुगै जोङो सिखारनानै बेखौ जोङो भेलागुरखौ सावनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ भेलाग्रु साव ओ साव अ जेनेबा बिनि सानसे सिगांनो जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहायसो जोङो भेलागुरखौ औ सावनाय जायो आरो बेनि उन उनावहाय जेरै जोंना फेलागुराव मोनसे सोदोब फैयोना जेरै थुम बेलाग्रुम मोसानि बिगुर बेखौ होनो आरो जोङो बेनि उनावहाय जोङो बे अरखौ सायनाय जायो मानो होनोब्ला जेरै नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदि जों बेनि अरखौ सायो ब्ला जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ जोङो दासिमबो फोथायनानै भेलागुरखौ सायनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंना औ बेनि उनावहाय जोंना जेरै मानसि बेबो मानसि दमासि थायो नालाय बे सानखालि जेरै जोंना मानसिया जेरै गोदान सि जोम गानो जेरै जोंना गोदान बायनाय जोङो सि जोम गाननानै जेरै जोङो देलायफब माफब गोदोर बेखौ जोङो मान होयो आरो गोदोरा जोंनो बोर होनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो जेरै न'खरनि बाय बाहागि बेनो जोङो जेरै बोराय बुरै दब्ला गिनदि गस्ला जेरै दख'ना थावसि बेखौ होनानै जोङो खुलुम हैैयो आरो नोंथां जेरै जोंना मागो दमासिनि से खालाराव जोंनो बिसोरो होनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय सोरनिबा न'खराव जेरै मानसिया गोमालांदोंब्ला बे न'खराव जेरै जोङो गोथै सि बाउनायखौबो जों नुनो मोनो आरो सोरखौबा सोरखौबा मागो दमासि जि समाव बेनो औ बेनि उनावहाय जेरै जोंना ओ-ओ जेरै जोङो थानसालिफोरावबो जोङो ओ बाथौ फुजा खुंनायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनावहाय ओ औ बिनि उनावहाय जेरै जोङो जोंनि ओ जेरै मानसि बैसागु जोबनानै जोङो जेरै बेयावबो जोंना ओ फिथा सौराय जानाय बिदि देलायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो गिबियावनो फिथा जानो थाखाय गिबियावनो जों माइ माइरंफोरखौ जों सोमना लाखायो आरो जेरै जोंना माइब्रा माइरं माथा माइरं बेखौ जोङो सोमनानै दोनो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ गोदोथ' जोंना गोबां सुबुंफोरानो गाहेनफोरजोंनो देयोमोन ज' ज' लोगो नांनानै दा औ दानि जुगावथ' जेरै जोंना दुखियानि जुग नालाय जोङो मेसिनफोरजों देलायबायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोंना मेसिनजों देयोब्लाबो बारा मोजां जाया आरो नोंथां मानो होनोब्ला जेरै माइब्रा माबो दङ जेरै मेसिनजों ओ देयोब्ला आथा गैया जायो आरो नोंथां मानोना बेयो एनथाब फिथाया जानो नागिरा बिनिखायनो दासिमबो जोङो खायफा खायफा माइब्रा माइरंखौ जोङो गायहेनफोरजोंनो देनायखौ गोबांखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां गोदोनि बायदि जोङो ज' ज'नो गायहेन फोर जों देनायखौ नुला अब्लाबो दासिमबो देनायखौ जों खाफाखानायखौ नुनो मोनो आरो नों थां जेरै जोंना मागो दमासियाव जेरै फुङावनो सिखारनानै जोङो ओ बयनिबो न'खराव जेरै गायहेन गाबो मागो दमासि समाव बिनि न'खर बैनि न'खर बिनि उनावहाय जोङो बे अन गुन्दैफोरखौ जों देखांनानै जेरै जोंना जेरै बेयावबो जोङो फुङावनो जेरै सिखारनानै इसिं खथायाव जेरै टावा बेफोराव जोङो जेरै ओ एन्थाब फिथा थाव सिथाव फिथा हासुं बेखौ जोङो लारु बानायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंना एन्थाब फिथा बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो माथा माइरङा जाया नालाय नों थां बेथ' जेरै माइब्रा माइरंजों बानायनाय जायो आरो बेखौ जोङो हानि टावाजों आखाइजों फेेननानै गल फेननानै बेयाव जेरै जोङो ओ नालेंखर, सिबिं बिदि ओ मिथाइ गुरु होनानै बेखौ फाननाय जायो आरो नों थां बेनि उनावहाय जोङो जेरै ओम जेरै जोंना थावसि थाव सावनोब्लाबो बेखौबो जोङो माइब्रा माइरंनिखौनो जानाय जायो आरो नोंथां जेरै दै एसे होनानै बेखौ जोङो आखाइजों दानाय जायो आरो नोंथां दाब्ला दाब्ला बिनि उनावहाय जों बे खौबो थावजों खावनाय जायो आरो जेरै जोंना नारेंखरनि लारु बेखौबो जों नालखर होनानै जेरै जोंना सिनि बेजों एवफानानै जोङो लारु बालायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो लावदुम फिथा बेथ' जोंनिया लावदुम फिथा होनब्लाथ' बुंनोनो नाङा जोंनि बर'फोरा जोबोद जानो गो थाव मोनसोगारो नोंथां बेखौबो जेरै जोङो लावदुम फिथाखौबो लावदुम फिथायाथ' माथा माइरङानो जायो नालाय नों थां बेखौ जोङो दोआव दै ग्लब ग्लब ओ गोदौनायाव बिनि खफ'जोंनो मोनथों होननानै जेरै जोङो थिख्लि खुगायाव जेरै थोरोब थोरोब फेननानै जोङो जेरै ओ मिथाय गुरु सिबिं नालेखर थोरोब थोरोबसे होनानै जोङो बेनि सायाव हि जेरै माथानि हि मुस्रिनि हि होनानै जोङो ओ बेनि ओ जेरै दैहुनि खुगायाव होनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव औ बिनि दै गोदौनाय खफ'जोंनो बियो मोनो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय ओ जोङो बेनि नखर बैनि नखर जेरै फिथा सौराइ जालायो आरो नों नोंथां जेरै जोंना मागो औ मागो दमासि समाव ओ जोबोर आलासि दुमसि औ
समा जाबायमोन नोंथां दिनैनि सावरायलायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'सै।
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिम
औ गोजो